खुलुमबाय नोंथां। हेलौ। खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ दिनै जोङो रायज्लायनोसै हान्था मेलानि बागै।
दे।
गोदोनि जुगावहाय हान्था मेलाया माबायदिमोन आरो दानि जुगाव हान्था मेलाया माबायदिमोन एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
गोदोनि जुगावथ हान्था मेला खालामनाया जोबोर खस्थमोन। अब्लाबो मानसिफोरा थाबायोमोन गोजान गोजान जायगा थाबायनांगौ जायोमोन। बेबायदि लामा गैयामोन। हाग्रा बंग्राजों हान्थिनांगौ जायोमोन।
औ।
दानि जुगावथ' गारिफोरबो जाबाय लामाफोराबो मोजां जालांजोबबाय एसे एसे जिखिनि जानांगौ जाबायानो आरो गोबां जाबावनो दङ।
औ औ थारैनो सैथो बुंदों। गोदोनि जुगाव खोनानाय मथे। मोनसे दाबसे जायगायाव थांनोब्ला ओरैबायदि गोजान दावबायलांनांगौमोननो। जे दिनै। थाबायोब्ला गाबोनसो गाबोननि फुङावहायसो मोनहैनाय बेफोर बायदि थाबाय नांगौमोन होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो लोगोसेयैनो बे थाबायनायनि गेजेराव ओरैबायदि हाग्रामोन हाग्रानो जे बे बेवहाय जिब जुनारखौबो लानानै गिनांगौ जायोमोन होननानै आं मिथिनो मोनदों। नाथाय नाथाय बैफोरखौ रुजुयोब्ला दायो ओरै बायदि। सुबिदा जाबाय न'खाथिनिफ्रायनो गारि गाखोनो हायो बा ससे थाबायबानो गारि गाखोनो हायो साननै सानसे गाहाम लानाय हान्था मेलाखौ लामाखौ ओ से मिनिट। बा बा मिनिटनि गेजेरावनो मोनहैनो हानायबो सुबिदा फैबाय होननानै आं नुहरो।
औ फैबाय बिदि फैबाय गोबां दं जेरै हान्था मेलानि सुबिदाया दा। ओ। बिरखं एरप्लेन जायजों बेजोंबो हान्था मेला खालामो दैजोंबो हान्था हान्थामेला खालामनो हायो।
औ थारैनो।
लामाजोंबो हाजोंबो।
औ।
दा जायो ओ थाबैनो गो मोनहैनो लुबैयो बिथांमोना एरप्लेनजों थाङो। जेरै गोजान गोजान जायगायाव। ओ मास मोनसे गाहाम ट्रेनजों ओ दावबायनायखौ दुइ घन्टा तिन घन्टा टाइमावनो एरप्लेनजों मोनहैनो हायो।
औ औ थारैनो सैथो। दानि नैबे जुगाव ओरै बायदि जुग जाबाय जे नोङो गावनो हारसिंहाय ओ बायनानै लानो हायो गारिफोरखौ आरो बायदि रोखोमनि ओ जेरैहाय मटर मटर बाइक बिनि उनाव स्कुटि बिनि उनाव बायदि रोखोमनि बायदि मैया बायनानै जोङो लानो हायो गोदोनि जुगावहाय साइकेलनिफ्रायनो साइकेलखौनो जों नुनो मोनामोन।
साइकेलानो
औ थारैनो सैथो। दानिया बे गारि ओंखारनाय लोगो लोगोनो जों मिथिनो मोनलायबाय जेरैहाय नै दा ओ खम जागासिनो पेट्रल बे पेट्रलनि दामा ओरैबायदि। बारायदों जेरावनाखि गारिनि दामाबो बारायगासिनो। भारानि दामफोरा
पेट्रलनि ओम पेट्रलनि नि दाम बारायनाय लोगो लोगोनो गासैबो ओ हान्थामेलानि दामफोराबो बारायजोबो मानो होनबा पेट्रलानो मेन गारि खारनायनि हान्थामेला सालायनायनि बे गैयाबानो। गारिया खारा जेरै- पेट्रल डिजेलनि दामा बांनाय लोगो लोगोनो हान्था मेलानि खरसाबो एसे बारा जाहैयो बेनि थाखायनो बे खरसखौ रु-रुजुननो थाखाय आरो बे हान्था मेलायाव लाबोनाय मुवा बेसादफोरनिफ्राय बांसिन फैसा लानाय जायो आरो बे फैसाखौ आरो जाय फालांगिरि मुवा बेसाद लाबोग्रा मानसि बिथाङाबो बारा होनांगौ जायो हान्था मेलानि लाबोनायाव आरो बेखौ बे फालांगिरिया जों पाब्लिकफोरनिफ्राय ओ लानायखौ नुनो मोनो आरो एसे बे बारा लानायखौ।
गौ ना थाय बेजोंबो लोगोसे ओरैबायदि दानि मुग जुग मुगायाव ओंखारबाय जे दैनि साजोंबो खारनो हानाय माखासे नाव आरो औ जेरैहाय जाहाज बेफोरखौ जों दानिया नुनो मोनो जेरावनाखि पेट्रलजोंबो खार पेट्रलजोंबो खारो। थिग बेफोरबायदिखौ जों नु हुरनो मोनो। नाथाय गोदोनि दिनाव हायो गोदोनि जुगाव ओ जेरैहाय जोङो गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ दाननानै ओ फांनै फांथाम बिफांखौ ज' खालामनानै जोङो दैजों बारनायखौ नुनो मोनो। आरो जों गमामायैनो बांसिन नुनो मोनो थालिरजों बानायनाय नाव। गोदोनि जुगाव औ थारैनो। ओ बेखौ जोङो बांसिन गोदोनि जुगाव नुनो मोनोमोन दायो बैफोरखौ बैफोरनि अनगायैबो नैबे आथिखालनि मुगायाव माबायदिहाय ओ आग बारायखो बेखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा
आगबाराय नाया थ गोबां आग बारायबाय गोदोनि दिनावथ दंफांनि साखा बानायोमोन मोसौ गारिजों ओ लांलाय लाबोलाय खालामोमोन मुवा बेसादफोरखौ दाथ दा लहा स्टिलनि जुग साखा ओंखारबाय बेनि उनाव गारि ओंखारबाय आरो हान्था हान्थाामेलायाबो मोजां जाबाय लामा लामाया दानिया गोबां गामिनि लामायाबो मोजां जाजोब्बाय आरो ड्रिस्टिकनि लामा नेसनेल हाइवे बेफोरबायदि गोबां लामाफोरा दानिया परलेण्ड बेबायदि जाजोबनानै गोबां मोजां जाजोब्बाय आरो
औ नगौ दा गारि साखा होननाय लोगो लोगोनो आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों गोदो बिफांजों बानायोमोन जेरैहाय मोसौ गारियाव होयोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ जेरैहाय ल बार जेरैहाय लबरनिफ्राय बानायनाय जायो बैफोर साखाखौ दा थिग बेबायदिनो ओ लबरजों साखा बानायनाय लोगो लोगोनो जोंहा लबार दिहुनग्रा बा बायदिसिना रो रोखोमनि ओ गिदिर गिदिर कार कारखाना बेफोरो जोंनि जायगायाव सफैबाय सफैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो
औ दा जोंनि जायगायाव लबर गोबां दंफां गायनायबो नुनो मोनो। बेजोंनो मानसिफोरा ओ ल लबरनि आथाखौ दिहुननानै लबर बानायनानै ओ फालांगिबो खालामगासिनो गोबां मानसिफोरानो बेजोंनो नखर संसारबो सालायलांगासिनो गोबां सुबुंफोरा मोजांबो बे खामानिया बे बेखौ औ बेखौ गेदेर गेदेर कम्पानिफोरा बायना लांनानै ओ प्रसेस खालामहैयो खालामनानै बेजोंनो गारिनि साखा टिउब गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायहैयो आरो लबरजों।
औ दानिया जोङो हान्था मेलायाव फैफिनबाय फैफिननोसै हान्था मेलाया गोदोनि दिनावहाय जिहेथु थांलाय फैलायनि बेसेन लायोमोन आरो नै दा दानि बि सेना ओरैबायदि बांबोनो हमबाय बे बांबोनाय ह बांबोनो हमनायनि जाहोना मा? आरो बबे मोनसे बेसादनि थाखाय बे बांसिन बांबोदों बेखौ एसे फोरमायना होलाय।
दा हान्था मे मेलानि बेसेना बांनायनि जाहोना मेेन जाहोना बिदिनो गारि मटरा एसे गोदोनिसाय मदार्न जाबाय मोजांसिन जाबाय साबसिन बिनो जाबाय लोगोसेनो पेट्रल डिजेलनि दाम बारायबाय
औ
बेफोरनो गुबै जाहोनफोरा
औ थारैनो सैथो नोंथाङाबो माब्लाबा हान्था मेलाजों बबेबा गोजान जायगायाव ओ दावबायहैनो दावबायहैफेरबायना जेरावनाखि गोदोनि दिनावहाय ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय सानसे गाहाम नांगौमोन बे सानसेनि जायगायावनो ओ दा जोङो से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेराव मोनहैयो नोंथाङाबो बेफोरबायदि जायगायाव दावबायफेरबाय नामा?
औ दावबायफेरबाय आङो गोबां दावबायबाय आंना बेबायदिनो दावबायनायानो जाबायनो थायो गोजान गोजान जायगायाव गोदो ओ सानसे बा साननै लायोमोन बेखौ से बा नै घन्टायावनो आं दा मोनहैयो आरो
अ थारैनो सैथो दानि जुगाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गिदिर गिदिर गारि जेरैहाय दाम गोसानिख्रुइबो आरो बेसेन गोसासिन जोङो गारिफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय ओ खाय यफा खायफा जेरावनाखि जों गोरिब नखरनि गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा बैफोरबायाददि गारिखौ जोङो ओ नायनायनि अनगायै बाहायनो हाया।
औ
दा बैफोरबायदि जोङो ओ मोजां मोजां गारिनिख्रुइ आरो मोजां मोजां साबसिन ओंखारनायखौ जों नुहरनो मोनो जेरावनाखि आ हान्था मेलाया जोंनिया जोबोर मोजांनिख्रुइ आरो मोजांसिन जालांनो हमगासिनो।
औ बेबायदि
औ होमब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै।
गोजोन्थों नोंथां